हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादोंना भइसखो क्लियार
भइसखौ अ खोनादों दे क्लियारानो खोनादो।
आह जों फुटबलनि सायाव रायलायनोसै एसे
औ रायलाय जागोन दे।
दायोथ फुटबलनि वाल काप जागासिनो नंङा होमबा?
औ औ
औ बुहुत माने इन्ट्रेस्टिं मोनसे मेटस जागासिनो दा ओ आरजेन टि नि आबो बिराद मोजां गेलेदों। दि दिनै पर्टुगल जों सोरजों दंथाय माबा दिनै पर्टुगलबो गेलेगोन ना दिनै सारे दसटा बाजायाव बिदि आंङो मो मैया मोनसे माबा आपडेट नुदोंमोन आरो। दा बेफोरबादि माने इन्टारनेसनेलाव जोंनि इण्डियाया दासिमबो माने थांनो हायाखै आरो बे वाल कापाव माने सेलेक सन जायाखै दासिमबो वाल काबाव गेले हैनो थाखाय दासिमबो सेलेकसन जायाखै, बा बेनि कारना जोंनिया फुटबलनि फारसे इन्ट्रेस्ट गैयिखायसो जादों ना मा जादों इखौथ मोन थिला दा जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि बर' गामि बा ट्राइबेल ओनसोलफ्राव फुटबलखो बांसिनै जोंङो गेलेनाय नुनो मोनो।
औ औ
क्रिकेटनिख्रुइ बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव दायोथ गोलोम बो थोर फिल्डआवथ सा मोनफ्रोमबो गामियावनो बर गामिफ्राव फुटबल गेलेयो। सेंग्रा फोर गथफोर गेलेयो आरो जोंनि बे आसामाव सि एम काप बो ओ दुरान कापबो जानाय नुनो मोनो आरो बेफोराव गोबां जा माने लाइमोनफोरखौ सेंग्राफोरखौ गोबां माने ओ से लाइमोन बा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोबां माने माने ओ उत्सा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो थुलुंगाखांनायखौ नुनो मोनो जेरैबादि अ डियेन्सफोरा जायो अदिएन्साबो बुहुत जायो जोंना दुरान् कापावबो बिराद मोजाङै जालाङो बे कक्राझाराव। बिराद मोजां कपाब। फुटबलनि माबा गेम जालाङो नङा होमबा।
औ-औ जायो।
बेफोरबादि जुदि ओ जाबाय थायोब्ला बेफोरबाददि जुदि बोसोराव खनसेल जायालासेनो। फिसा-फिसा माने। टुरनामेन्ट जुदि जोंनि फुरा इण्डियाआवनो जुदि बिदि जाबाय थायोब्ला।
औ।
क्रिकेट बायदिनो जोंनि बे इण्डियाायावबो बिराद मोनसे फुटबलनि फारसेबो। मोनसे माबा। फैगोन नामा बे एकदम बे उत्सा फैगोन नामा आरो इन्टारनेसनेलाव जोङो। वर्ल्ड काप देरहानो हानाय बायदि। बिदि मोनसे परजिया फैगोन नामा। बेफोरबायदि खालामोब्ला। माथो जोंथ क्रिकेटाव बिराद वर्ल्ड काप देरहाबाय थानाय जों इण्डियाखौ नुयो। बिराद काब देरहानाय। जों नुनो मोनो। नों फुटबलाव माने। जोङो माने लाइमोनफोरखौ। बेबो क्रिकेटाव जेरै बायदि। दि जोङो माने लक प्रिय खालामनो हादों जोंनि बे इण्डियआव। एथ उन्दै गथनि। निफ्राय लानानै बोरायसिम जोङो। क्रिकेटखौ मोनसे लक'प्रिय खालामनो हादों।
औ-औ
बेदिनो फुटबलनि बेलायावबोजों। जोङो लुक प्रिय लाबोनो हायो नामा? बेखौ जुदि। खालामोब्ला जोंनि एकदम इण्डियाबो आं सानो माने बे पर्टुगाल बायदि आर्जेेनटिना बायदि साउथ आफ्रिका बायदि। आमेरका बायदि माने। फुटबल गेलेग्रा मोजां-मोजां। ओ मानसिफोर ओंखारगोन होननानै आं सानो आरो।
औ
मा सानो नोंथाङा बे बेलायाव
आदसा नोंथाङा जि सानो बे थिगानो जेनेबा नोंथांनि साननायाबो नंगौआनो बे जेनबा जोलुर गेलेनायनि सायाव जों दा सावरायदों ओमफ्राय बे जोलुर गेलेनाया जोंनि माने इण्डियायाव जोंनि भारत हादराव बारा एसेबां माने मुंदांखा बा गोनांथि होननानै साना सानैनि जाहोनावनो माने आथिखालाव जोंनि बे भारत हादरा माने वर्ल्ड काप लेभेलाव सहैनो हायाखै माने वल्ड कापसिम आरो बेनि जेनेबा जाहोनफोरनि मादाव आं मा सानो बेखौ एसे फोरमायना होनोसै
औ औ औ
ओरैनोथ जोलुर गेलेनाया जेनेबा जोबोर मोनसे मोजां गेलेनाय आरो जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलाव माने जोलुर गेलेनायखौ माने जोबोर गोनांथि होननानै सानो आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माने आं दुलाराय फुरा बे भारत बरसखौ बुङाखै माने जोंनि जि खाथि खाला ओनसोल बेखौ बुंदों आङो माने- गामि गामियाव बिदिनो बिदिनो फोथारफोराव माने गेलेयो फिल्डआव फुटबल ओम आरो बिदिनो जेनबा जोंनि जायगानिनो सानैसो मुंदांखा गेलेगिरिबो दं नङा होमबा? हरिचरनमोन दङ। आरो गोबां बिदिनो दं आरो गथफोरखौबो औ। औ औ। थेवबो मानि थाखाय माने बेखौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हायाखै बे आंनि साननाया जाहैबाय माने जोंनि भारतबर्सआव ओ नांगौ बायसायै जेनेबा फैसा बा रां खरस माने खालामनो हायाखै आरो फुटबल बा फुटबल गेलेगिरिफोरनि सायाव माने गोरों गोरों फुटबल गेलेगिरि ओंखारनायनि माने ओंखारनायबाबो ओंखारदोंबाबो जेनेबा बिसोरखौ मोजाङै थुलुंगाखां होनो बा बिसोरनि जौगानायनि थाखाय मोजाङै रां खरसा खालामनो बा जेनेबा मोजाङै स्पनसार खालामनो जेनेबा हायाखै होननानै आङो सानो आरो माने आरो जेरैबायसा गोनांथि माने इम्परटेन्ट होनांगौ बेबायसा होआखै होननानै आं सानो जेरैबायस थारमाने क्रिकेट गेलेनायखौ अ जोंनिया गोनांथि होननानै होयो बेबायसा माने फुटबल खौ दासिमहालागै बेबायसा होनाय नुवाखै आरो ना
अ अ अ
जायनि जाउनाव जेनेबा इन्टारनेसनेल लेभेलाव बा वाल्डकापाव दासिमहालागै मोनहैनो हायाखै। खै आरो जोंनि भारत हादरनिफ्राय जेन'बा ओरैनो जोंनि हारियाथ' बर' हिसाबै जोलुर गेलेनायाव जेन'बा गोबाङानो गोसो दं बा गोसो होयो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो जेनेबा बादायलायनायफोर जाबाय थायो आरो फिसा बिला बादायलायनाय जोलुर गेलेनायनि आरो जेनेबा जिल्ला जि जिल्ला जायो एबा नोंथाङा बुंनाय बायसानो जेनेबा दुरान काप जायो बा सि एम काप जायो बेबायसानो गोबां बादायलायनाय जायो जानायालाय आरो बेफोर बादायलायनायखौ जेनेब्ला जोङो नायोबा माने मोनसे मोजांबो मोनो आरो इन्ट्रेस्ट मोनखाङो मोनसे गोजोननाय मोनो नङा होमबा ओमफ्राय उन्दै समाव आंबो गेलेदोंमोन जोलुरखौ दानिया दानिया माने सम जायो जों माजों बारा इदि गेलेनाय जाया आरो आमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्र फ्राय सोरबा बेबायदि जेनेबा जोलुर गेलेनायाव एसे मुंदांखा जानाय सुबुं दङ नामा नोंथाङा मोनथिगौ नामा
जोंथिंथ' बिदि जोलुर गेलेनानै मुंदांखा जानाय सुबुंथ' गैया
औ औ
खिन्थु गोदो जों उन्दै उन्द दैबा फुटबलनि फारसे बुहुत मोनसे माने ओ उत्सा दङमोन आरो। आरो जोङो जोंनि आगोलावबो खोनायो जोंनि बे फादार बा दैमोननि बैसो मानसिफोरा बुङो आरो गोदो बिसोरो गोजान गोजान जायगायाव लासो माने आथिंजों थाबायनानै फुटबल गेम गेलेहैयोमोन बिसोरो
औ।
बिदि माने बहुद बिदि आरो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव मा जायोमोन। फुटबल टुर्नामेन्ट फिसा फिसा बे ओनसोल नाङैनो बे माबा जा फार्स प्राइज सेकेणड प्राइज बिदि होनाय मोनसे टुरनामेन्ट बिदि फिसा फिसा माने बे अर्गेनाइजेसन अबेबा अर्गेनाइजेसन अबेबा एनजिअ अबेबा मोनसे गामिया बेफोरबादि माने बोसोराव खनसे बे दैज्लां बोथोराव फुटबल खुङोमोन आरो आरो जों उन उन्दैनिफ्रायनो माने जोंनि ओनसोलाव फुटबल गेलेनायखौ नुदों नाथाय जोंनिथिं माने बिदि हाइ लेभेलनि कर्स होनानै फोरोंथाइ होनायखौ जोंनिथिं नुनो मोनाखै आरो फुटबलनि सेप पस होनाय बे फोरबायदि इनस्टिटिउसन जोंनिथिं माने गैथ'वा आरो जायनि थाखाय माने मानसिफ्रा फुटबलखौ माने गावनि गोसोखौ मोज-गोजोन होनो थाखाय बा गाव गा-गाव नि देहाखौ मोजांङै लाखिनो थाखाय फुट बल गेलेदोंब्लाबो प्रफिस सौनिलि लानो थाखाय बे फुटबलखौ गावनि लाइफनि मोनसे प्रफेसनेल हिसाबै लानो थाखाय बे फुटबलखौ माने गे आ लानो हायाखै आरो बेखौ माने जिउनि राहा महरै माने आखा साननानै लानो हायाखै खारन जोंनिथिं माने प्रसिखन गैया माने इन्स्टिटिउसन गैया। ओ माने बहुत दांखाल आरो माने बिदि फोरोंथाइ होग्रा गैया आरो। आरो जोंनिथिं बिदि माने क्लाबबो गैया नालाय जि माने क्लाबाव गेलेनानैसो स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन न्टारनेसनेल लेभेलाव सेलेक्ट थिसन जायो नालाय बेफोरबादि माने जोंनि जाय माने ओ बे बिदि माने गभमेन्ट जों रिकगनाइस खालामजानाय ए माबा गैया आरो ओ फोब फुटबल क्लाब गैया। आरो कचार गैया माने। बिदि ओ थाखायनो माने जोंनिथिं जानो हागौ बेफोरबायदि मोजां प्लेयार नुजायैनि जाहोन आरो नंङाबाथ' जोंनिथिं बुहुद फुटबल गेलेयो आरो। दा जोंनि सावरायनायाथ' नै समा जाबायमोन ओ दा गैथवा दोन थनसै
दे जागोन दे नोंथां औ
गोन